हेल' हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ औ आं खोनादों। उम आं नोंथांनोनो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोंनि मोनसे टपिकखौ लानानै आं सावरायनो नंदोंमोन आरो दा नोंथांजों सावरायजागोनना
सावराय जागोन सावराय जागोन नोंथां।
औ औ औ टपिका जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड एबा बि टि सि नि मिथिंगायारि सम्पदनि ओ सम्फदफोर आरो बिनि जोबस्रां ओ बिनि खहा एबा मुलाम फानि बागै आं सावरायनो नंदों दा नोंथाङा बिनि बागै इस एसे बुंनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय नोंथांखौ
अ नंगौ नोंथां ओ जोबोद मोजांखौनो ओ सोंदों दा जोङो बुंनो थाङो
ओम
बा बा बड'लेण्ड ओनसोलनि मिथिंगायारि सम्पद बुङोबाथ' गोबां दङ जोंहा ओ हानिफ्राय लानानै दै बाला अन्थाइ बिफां लाइफां जिब जुनार एम एम्फौ एनला दाउसिन दाउला गोबां मि थिंगायारि सम्पदफोरखौ जोङो मोननो थाङो आरो जोंनि बे आ बि टि सि ओनसोलाव दा बे बि टि सि ओनसोलाव जोङो ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला हायाथ' नों थिगानो दंखायो जोंनिया बि टि सि ओनसोलाव ओ माखासे ओनसोलावहाय जोङो एसे गोमोस्लिउ ओ गोजास्ल स्लिउ गोजा गोजा एसे गोजा नुनाय हाखौ जों माखासे ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो। आरो बांसिनै जोङो खौनो जों नुनो मोननाय जायो आरो बे गोज जा हाफोरजों जोङो इथा बानायनायखौबो नुनो मोननाय जायो। आरो बाला अन्थाइखौथ' जों गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। मिथिंगारि सम्पद महरै औ बाला बाला अन्थाइ जेरैहाय न' लुनाय लामाफोर बानायनाय बिल्डिंफोर बानायनाय आरो गुबु बुन बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानियाव जों बाला अन्थाइफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। औ गिदिर गिदिर अन्थाइ बल्दारफोरखौ औ गिदिर गिदिर अन्थाइ बल्दार फोरखौ जोङो दैखुरखानायफ्राव सेफगार्ड होनो थाखाय बा मालाबा बान्दोफोर बायनायफ्राव होथेनो थाखाय गिदिर गिदिर बरदारफोरखौबो बा अन्थाइफोरखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरबो अन्थाइफोरा जोंनि बि टि सि ओनसोलाव दङ आरो दैमा दैसानि सम्पद बुङोब्ला जोङो गोबां समो ओ दैमा दैसाफोरखौ नुनो मोनो जेरै ओ दैमानि बाथ्रा बुङोबा संकस संकस निफ्राय लानानै जोङो ओ माबा सेम ओ आय दिसिम औ औ मानास दै मानास दै औ मानास दै ओरै फाग्लादिया ओरै दिमकुसि दै गोबां दै दङ आरो जोंनि बि टि सि ओनसोलाव दा बेफोर बेफोरो दैनि सम्फदफोरा जोंनो आबाद मावनायफ्राव गोबां राहा जगायो। मोब्लिब मोब्लिब दिहुनथायाव गोबां राहा जखायो जेरै
औ
दैनिफ्रायनो जोङो गोबां माने ओ आबाद फोथाराव सुइस गेटफोर बानायनायनि गेजेरजों लां ओ आबादनि थाखाय थिसनथाइ होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। मोब्लिब दिहुनन्नायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै मोब्लिब दिहुनथाइ महरै ओ बै सामफुर बर'फ्रा सामफुर बुङो बेनिफ्राय दा गुबुन गुबुन मानसिफोरा बुंनाय बायदि सामफाबो बुंनाय जायो नाथाय बर' रावजों जोङो बर' सामफुरा बुङो सामफुर आरो बे सामफुरावहाय
ओम ओम
मोब्लिब दिहुनथाइ मोनसे माबा मा होनो सुइस गेटबो दङ जायखौ जों लावथि होनना मिथि जे बे लावथियाव मोब्लिबबो दिहुननाय जायो दा बेबायदिनो बि टि सि ओनसोलाव गोबां दैनि समपदनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां मुलामफा मोननायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ
आरो दैनि समफदल' नङा जोंहा हाग्रा बंग्रानि समपदफोर दङ। हाग्रा बंग्रानि समपद फोराव जोङो गोबां बिदिनो मुुलियारि मुवा बेसादफोरखौ मोननो थाङो बिफां लाइफां मोननो थाङो ओ बेनदों बेनला मोननो थाङो बिलाइफोर बिगुरफोर मोननो थाङो जायफोर जोंनो आदार महरै जगायनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जोङो बाहायजानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिफांफोर महरै जोङो गुबुन गुबुन बिफांफोरखौ मोननो थाङो जेरै बि टि सि ओनसोल बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव ओ‌ साल सिगुन गाम्बारि
ओम ओम ओम
ओ बलाम ख्लि बायदि बायदि आरो जाय बिफांफोरा गुबुन गुबुन खामानिफोराव गुबुन गुब रोखोम खोमै बाहाय जानायखौ नों नुनो मोनाय जायो नङा होमबा थां?
औ औ औ औ औ औ औ नोंथां औ औ खोनादों खोनादों।
दा बेबायदिनो बेनदों बेनला महरै बेनदों बेनला महरै जोङो दिगि लेवाफोर गारलाफोर गारलाया अबयसे बिफाङाव गोग्लैयो अब्लाबो जोङो ओ रायदों रायदोंयाबो अबयसे बिफाङाव गोग्लैयो नाथाय बेखौ बेनदों बायदि मानलानायखाय जोङो बेनदोंबो बुंनो हायो मालाबा रायदोंफोरखौ दा बेबायदिनो बिसोर गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायजायो आरो जेरै मरा मरा बानायो राइदोंजों संग्राय सानद्रिबो मालाबा बानायनाय जों नुनो मोननाय जायो आरो खाव खानाय संग्राय सानद्रि खाव खानाय बा खानाय बेफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो न' लुनायफ्राव बो जोङो फिसा फिसा जिरनानै बेजोंनो खानायबो जों नुनो मोननाय जायो दिगि गिवा जायखौ दिगिलिवाबो होनो दिगिलुवा बेनदोंजों जोङो बिदिनो न' लुनायफ्राव ओ फेराय खानो थाखाय बा ओ मा होनो मानदालि रुवालि बेफोरखौ खानो थाखाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो फिफां बा बेनदों बेनलाफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो आरो मुलि महरैथ' गोबां दङ गोबां बिफां लाइफांफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो जायखौ जों बि टि सि ओनसोलाव जोङो मोननो थाङो जेरै ओ मैगं हारिनि लाइफांफोर जेरै बा ओ हाग्रा बंग्राफोर जेरै मानिमुनि खिफि बेन्दों फार' सिया सिुब्रु ओ बिदिनो गोबां दङ नङा ओमबा नोंथां जायखौ जोङो ओ औ जायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया गोबां जों नुनो मोनो बिदिनो थाराइफोर बुरि थखनफोर आरो बिदिनो मा होनो ओ सना फुलि रुपा फुलि नङा ओमबा जारि औ जारि बा उसुमै खानसिंसा बोरमादारि बायदि बायदि आरो गुबुन गुबुन जों बेबायदिनो ओ मुलियारि महर होयै जोङो बिदिनो बिफां लाइफांखौबो मोननो थांनाय जायो दा बिदिनो जिब जुनारफोरबो दङ नङा ओमबा नोंथां जिब जुनारफोरबो गुबुन गुबुन रो खामानि मोननोनो थाङो जायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो दा नोंथांनिनो नोजोरजों ओ जिब जुनारफोर महरै नोंथाङा मा मा रोखोमनि मिथिंयारि सम्पफोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
जिब जुनाराथ' जोंनि गेजेराव गोबां जिब जुनार जोंनि गेजेराव दङ उम बड'लेण्ड ओनसोलाव जेरैबायदि ओ जोंहा मोनथाम गा मोन थाम जोंहा नेसनेल पार्क दङ एबा हारिमायारि पार्क दङ नङा ओमबा बेवहायनो जोङो थाङोब्ला नुयो जे ओ मैदेर जोंहो मानास नेसनेल पार्कखौ नायनोसै गिबियावनो मानास नेसनेल पार्क का गिबियावनो मोसानि थाखाय मुंदांखा नङा होमब्ला नोंथां मोसा टाइगार रिजार्भ औ मोसानि थाखाय मुंदांखा बेवहाय जों गोबां ओ बेंगल टाइगार जोङो मोननो हायो
औ
दा बेनि अनगायैबो जोङो ओ मानासाव जोङो ओ जिब जुनारनि बे मोसानि अनगायै जोङो माबा मोनो गान्दा मोननो हायो मोख्रा मोनो मोख्रायाव गल्डेन गल्डेन बेंगल मोनगोन आमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो सेसा मोनगोन ओ खुसुं मोनगोन खासेव मोनगोन आरो ओ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गान्दा मोनगोन दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जुनारफोर दं आरो आरो जुनारनि अनगायैबो जोंहा जेरैबायदि दाउमा दाउ दाउफोरखौबो जों मोननो हायो गोबां रोखोमनि दाउबो जोंबो बायदि बायदि रोखोमनि दाउबो मोननो हानाय मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा ओ मानासनि अन अनगायैबो जोंहा आरो मोननै जोंहा नेसनेल पार्क दङ बे जाहैबाय सिखोना जोहोलाव हारिमायारि पार्क बेवहायबो जोङो ओ गल्डेन लेंगुर मोनो बिनि थाखाय
औ
बे हाग्रामाया फेमास एबा मुंदांखा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बे हाग्रामाया गोबां रोखोमनि सिखिरि मोननायनि थाखाय बे हाग्रामाया मुंदां खा बेफोर जिबफोरखौ जों बेवहाय मोननाय जायो मैदेराबोथ थाबायानो बेवहाय मैदेरबो मोनो ओ सम सम बेवहाय ओ मोसाबो फैयो बेखौ जों मिथियो ओ बिनि अन गायैबो जोंहा माखासे समाव ओ ओ गुबुन हादोरनिफ्राय जेरै भुटाननिफ्राय भुटाननिफ्राय जोंहा मोसा फैयो ओ ओमफ्रायो बायदि रोखोमनि ओ जुनारफोर जेरै खुसुं हो खासेव बेफोर बायदि रोखोम सेसाफोराथ थाबायानो हाग्रानि जुनार हिसाबै नेवलाय बेफोर गासैबो जुनारफोरखौ जों मोनो आरो नेक्स जोंहा आरो कक क्राझाराव दंबावो बे मोनसेयानो रायमना नेस हारिमायारि पार्क बे रायमनायावबो बे एखे रोखोमनि जेरैबायदि ओ बेंगल टाइगार आरो
उम
ओ जोंहा बे मा थाबावबाय बे ओ मैदेर थाबावबाय
औ
ओमफ्राय सम सम बेवहाय मोख्रायाबोथ थाबायानो मोख्रायाथ एभेलेबेल जेरावबो बेंगल
औ
ओमफायो बेनि अनगायैबो जोंहा बे सेसाफोरा थासिगोन खुसुं गान ओ सम सम बेवहाय ओ बैबे बेंगलनिफ्रायबो सम सम बेवहाय माखासे गान्दाफोर फैनाय जोङो खोनानो मोनो दा बेबायदिनो माखासे जुनारफोर जों मोनो आरो दा बेबायदिनो दाउ दाउमा दाउसा याथ गोबां रोखोमनि दंसै बेवहाय दाउआबो जोंहा दाउथु हाग्रानि दाउथु उम
औ
फेरेंगा दाउ हो दाउस्रि दावला दाउराइ गोबां रोखोमनि जोंहा बेवहाय दाउ मोननाय जायो आरो दाउनि गेजेरावबो दा बेबायदिनो ओ जोंनि बड'लेण्डनि जि ओ सम्पद मिथिंगायारि सम्पद बे जोबोद ओ दंसै आरो नाथाय माखा समाव जोङो आं दहाय बुंदोंमोन ओ बिनि माखासे जें ओ जोबस्रांनाय जोबस्रांनायनि बागैबो जों बुंदोंमोन बिनि खहा मा मा खहा जाखो जोंनि सम्पद फोरा बिनि बागै आं एसे फोरमायबावनो सानदों जोंहा औ जेरैबायदि जोंहा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि बेवहाय मा मोनो गोबां रोखोमनि बल्डार सेन्ट ग्रेभेल्स नङा होमा बाला अन्थाइ जों मोननो हायो नाथाय बेफोरखौ ओ जेरैबायदि संकस दै दैमानिफ्राय बाला अन्थाइ बोखाङै बोखाङै जोंनि गा खाथिनि बे संकस दैसा सेरनि ओ माखासे गामिफोरा खु रखाजादों बेखौ खुरखानानै जोंहा फानहरबाय थानायनि जाहोनाव ओ खुरबाय थानायनि जाहोनाव बाला अन्थाइ बा सेंग्रेबेल्स अन्थाइ दाम दामबोलफोरखौ बोखारनायनि जाहोनाव खाथिनि गामिफोरा खुरखाजादों सोरनिबा गामिया खुरखानानै न' गोबां बायलांनानै सुबुंफोरा थानो थाखाय गोबां खस्थ' मोनदों ओ जिब जुनारा थानो थाखाय खस्थ' मोनदों दा बेखौनो सम सम जुदि जोंनि गेजेराव सावरायनानै बेफोरखौ होब थानो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जायो बेनि अनगायैबो गोबां माखासे दैसा फोरनिफ्राय बेबायदिनो सेन् टेबोल्स बाला अन्थाइ बोखांनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां खहा जानायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ थारैनो सैथो नोंथां
थारैनो सैथो नाथाय बे दङ बाला अन्थाइ एबा अन्थाइफोरनि बोखांनायनिल' जाहोन नङा माखासे समाव जोंहा ओ बिफां लाइफां गोबां रोखोमनि दङ हिसाबै बिफां लाइफांखौबो माखासे मैयो जि दंफां औ नोंथां औ नोंथां औ जागोन दे नोंथां दे जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंजों सावरायनानै
दे जागोन नोंथां
दे नोंथां दे